हेलौ
हो
नोंथांङा दायो फ्रियावनो दंना?
औ दं।
अ नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांंजों सावरायफानो हागोन। हागोन ना?
ओं हागोन।
अ बे टपिकआनो जाहैबाय बर'फोरनि गोदोनि दानाय लुनायनि इ सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथांङा फोरमायनानै हरदो।
ओ बर'फोराथ' बर' आइजोफोरा। गोदो गोदायनिफ्रायनो जि दानायाव आखा फाखा बिसोरो गाव गावनो खुन्दुं आखाइजों खुन्दुं लुनानै जि दाबोदों दख'ना गामसा। आरो बर'फोरा एम्फौ फिसिनानै खुन्दुङा एम्फौनिफ्रायबो जायोना एम्फौ फिनानै बे एम्फौनि फिथोबखौ बर'फ्रा खुन्दुं लुयोमोन आरो एम्फौनि
औ
ओ बेजोंनो खुन्दुं थावख्रि लुनानै बिसोरो सि दख'ना जोमग्रा गामसा
गोदो गोदाय बर'फ्रा आथिखालावथ' मि- -सिनजों गासिबो जाजोबबाय नालाय
औ
दखना दानायाव बर'फ्रा गोबां रोखोमनि आगर एरो आरो एसे दाउस्रा मोख्रेब फारौ मेगन मोसौ हाथाइ बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि बर'फोरा
उ
गोबां गोबां रोखोमनि बर'फोरा जि ओ दख'ना दानानै गान- होनो आगर एरनानै
आरो बर'फ्रा गाव गावनो खुन्दुं लुनानै खुन्दुङाव गाब होनानै जि दाबोदों इसोरो आरो बर'फोरा औ बर' आइजोफोरा जिदानायावथ' आखा फाखाखा
औ
बिदिनो बिसोरो साल गान्दै बिदिजों दायोमोन आरो आखाइजोंनो बिसोरो आगर एरोमोन आथिखालावथ' मेसिनजोंनो गासिबो जाजोब्बाय जाजोब्बाय ओमफ्राय नों नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना
अ औ अ गोदो बर'फोराथ' गोदो बर' आइजोफोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माने दानाय लुनायावहाय जोबोर आखा फाखाखामोन आरो दाबो दाबोगासिनो दं बर'फोराहाय गोदो जिखौहाय माने बे खुन्दुंखौ न'आव नो बानायोमोन बिसोरो न'आवनो एम्फौ एम्फौ लाथा एम्फौ लाथा फिसियोमोन बे एम्फौ लाथाखौहाय बिसोरो थोबहोना- -नै बे एम्फौ फिथोबजोंनो बिसोरो न'आवनो ओ‌ थावख्रि लुनानै खुन- -दुं बानायोमोन आरो बे खुन्दुं बानायनानै बिसोरो न'आवनो न'आवनो गावसिनि गाननाय जोमनायखौ बानाय- -ना होयो जेरै गावनि न'खराव गावनो हौवाफोरनो गामसा गामसा आरो गावनि जोमग्रा आर'नाइ बे फोरबायदि दायोमोन आरोना बिसोर आरो बिदि जि दानानै बिसोरो ओ माने फानसिनोमोन गोदोथ' एसेग्राब गोदोहाय इसेग्राब हाथाय बाजारनिबोथ' हाथाय बाजारबोथ' गैखायामोन नालाय ओंखायनो बिसोरो गाव गाबागाव न'आवनो दायोमोन आरो आरो बेफोर जि दा दानाय लुनायावनो नांगौ जानाय जिरादफोर मुवा बेसादफोर जेरै थार गान्दै थार गान्दै आरो गनसा बेफोरखौहाय गासिबो दंफां लाइफां मिथिंगायाव मोननाय दंफां लाइ फां बेफोरनिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन आरोना थारखौहाय मोजां दंफांफोरखौ नायनानै बानायनाय जायोमोन बिदिनो बदांगि नांगौ जायो बदांगिफोरखौहाय औवा आरो गन साफोरखौहाय औफोर औवानि औवा बुरखाखौ नायनानै सोयो आरो साखौहाय बांसिन गय दंफां उम नियाबो जायो माने गय दंफांफोरा मालाबाफोर समावहाय बारफोरजों बायोबा बेफोरखौहाय आराम जखा सु जखा नायनानै दानस'नानै बेखौहाय ओइ सै आराम सैनानै लायो आरो बे फोर गरखाफोर नांगौ जायो गरखाफोरखौबो माने औवा बिजौफोरखौहाय नायनानै बानायनाय जायो आरोना आरो खुन्दुं जि दानायावथ' खुन्दुंनि गोनांथि जायोना बे खुन्दुं फाननोबोथ' सोरखि नांगौ जायो बे सोरखिखौबो औवाजों बानायनाय जायो आरो बे जेन्थोर होनो बे जेन्थोरखौबो गोदोथ' औवाजोंनो बानायोमोन आरो बे जेन्थोखौबो ना थाय दा एसे माने गोरलै राहा साइकेलनि रिं साइकेल फिसानि रिं बे फोरजोंहाय बानायनाय जायो आरो बेफोरजों बानायनाय जायो आ बे जिफोरखौहाय बर' बे जिफोरावहाय दख'नाफोराव बर'फोरा गोबां बायदि सिना रंगिना संगिना आगर एरो दायो आरो गानोमोन आरो आरो बर'फोराथ' दानाय लुनायाव गोदोनिफ्रायनो आखा फाखाखा नालाय दासिमबो दाबोगासिनो दङ आरो आथिखालाव माने आथिखालावथ' गोदोथ' बर' आइजोफोराल'सो बांसिन दायो लुयोमोन नालाय आथिखालावहाय माने आइजोफोरनि अनगायै हौवाफोरखौबो दानाय नुसै आरोना
औ
हौवाफोराहाय आथिखालाव गिदिर गिदिर मेचिन दिहुनसै बे मेचिन सिनावहाय दायोमोन
औ
उनावहाय अइभिं खुलियो बिदिनो बे जिफोरखौहाय बर'फोराल' बर'फोराल' दाया बेखौ गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो दायो आरो सालगानदै दायो मेचिन फोरावहाय गिदिर गिदिर मेचिनजों आरो बे जिफोरखौहाय आथिखालाव बांसिन दानायखौ नुनो मोनबांलिया मानोना हाथाय बाजाराव गिदिर गिदिर मेसिननि दानाय हाथाय बाजाराव गोबां बांसि ओंखारनाय नुसै ओंखायनो न'फोराव बारा इसिग्राब दानाय जाला नुलियाबो आरो आरो आथिखालाव हौवाफोराबो दायो आरो बे जिखौ दा द ख'ना आरि दायो गिदिर गिदिर मेसिन अइभं गोदो गोद दाय गोदो गोदायबोथ' अइभिं दङमोन अइभिं दङमोन नालाय गोदो गोदाय अइभिङावबो ज' दालायोमोन आरो आरो नानै गाननाय जोमनायखौहाय बां सिन बायनानै गानसै मानोना आथिखालाव बे जि जि दानाया बिराद खम जालांबाय लासैनो नोंथाङाबो नोंसिनि एरिया थिंजाय माबायदि जि दायो नोंथाङा एसे फोरमायना हरनो हागोन ना?
हागोन ओम जोंनि एरियाथिं दानाय लुनायाथ' दाथ' जों माने जोंथिंजाय दख'नाफोर दाया आरोना बेलेग जाथिनि बिदिनो गाले बायदिसिना दायो आरो द फ्लाफोर बायदिसिना गानग्रा दख'नाखौ जोंनिथिं फ्राय दानायानो जाया आरो माने माने दख दख'ना दानायाव एसे माबा जायो नालाय ओंखायनो फ्राय दानायानो जाया आरो जोंथिंजाय माने दानायफ्रा माने दफ्लाफोरनि बायदिसिना गालि दायो आरो दख'नाखौ बांसिनानो दानाय जाया आरो बेजोंनो दफ्ला- फोरनि गारिया दानानै माने जों हाथायाव फानहैयो आरो फाननानै जों- थिं दा मेचिन दानाय दख'नाखौसो गानो आजि आथिखालाव आरो मेचिनजों दानायासो गासिबो सोलियो नालाय ओंखायनो मेसिनजों दाना- नायखौ गानो आरो
बिदिनो
आरो दख'ना दानायाव गोबाव लायोना आजि आथिखालाव मेसिनजों दसे दसेयावनो हायो यो दा मेचिनजों दानायाव आखाइजों दानायाव माने एसे गोबाव लायो आरो आगर एरखांनाय माने आरो आथिखालावथ' मेसिनजोंनो गासिबो आगरबो एरनो हायो माबा आगर बेरनो हायो बेजोंनो मेचिनजोंनो दायो माने बांद्राय बोलो नाङा आरोना आथि- आथिखालनि जि दानाया ओमफाय जि दानायाव बांद्राय बोलो नालाय ओंखायनो जि दानायखौनो मेचिनजों थार गान्दैजों दानायखौ गारजोबबाय आरो जों द
औ
आं माबा मेसिनजों दानायखौ गानो नालाय एसे आजादि माबायो आरो बिदिनो बायनानै गानो हाथायनि फ्राय मिसिनजों दानाय- खौ आरो मेचिनजों दानायाव आजिखालि बिराद मोजां मोजां बानायना होबायना आगरफोरखौबो होमबाबो गोदोनि लानाय बायदिजों जाला आरो ना आथिखालजों रुजुनो हाया गोदोनि दानाया एसे मोजां एसे माबा गाननो बो माबामोन दा आथिखालनियाथ' बिदिनो माबा माबानाय एसे बोरैबा गाननो जायो आरो
औ
आरो आथि गोदोनि दानायजों आथिखालनि दानायदोंथ मिलायला आरो गोदोनि जुग मोजां बर' आइजोफोरा गाव गावनो खुन्दुं खुन्दुंखौ गाबहोनानै मिथिंगा दंफां लाइ मिथिंगानि दंफां लाइफांनिफ्रायनो गाब दि- हुननानै बिसोरो गाब होनानै जि दख'ना दायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि आगर एरो बिदिनो समायना रमायना आगर एरनानै
माबा मोजां मोजां दानायखौ दा आथिखालाव एसे गोमालांनो हमबाय आरोना गोदोनि दानाय दानाय लुनायफ्रा दा
सिम साबायखर बावबाय आंजों सावरायफानायनि थाखाय
दे होमबा ना नोंथां
ओं औ औ दे दे नोंथां
औ
औ